हालौ औ खोनादोंना नोंथां? औ खुलुमबाय नोंथां
खलुमबाय
ओ गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ आं गिबि गिबियावनो नोंथांनो बावहरग्रोबाय।
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ ओ आं सानो दासान्दि नोंथांनि देहा सावस्रिया मोजांङैनो दंङ इसोरनि अननायाव।
औ नोंथां।
आरो गोजोननाय थाबाय।
औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।
दिनै नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो ओ मोजां खासे ओ टपिक लानानै आं रायज्लायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामदों। नोंथांङा दसे सम होनानै आंजों सावरायनो हागोनना नोंथां?
हागोन हागोन नोंथां हागोन।
औ ओ आं दा नोंथांजों गोदोनि सोहोर आरो दानि सोहोर जोंहा गो दोनि सोहोरा माबायदिमोन
औ
ओ माबायदि दिनै जोंहा फैयै फैयै नै दिनैनि जा सोहोरा
औ
जे माबायदि थासारियाव जोंहा जौगासारनानै‌
औ
दिनै बेखिनि खोथाखौ आ नों नोंथाङा आंनो अननानै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां औ नोंथां
ओ दा नोंथाङा बुंबाय ओ गोदोनि सोहोर आरो दानि सोहोरनि आयदा बेनि सायाव जा माखासे मानि जोंहा खोथा हाबनानै दङ
औ नोंथां
गोदोनि सोहोर आरो दानि सोहोर बेनि फाराग खौ नायनो थांब्ला सोहोर होननानै बुङोब्ला
औ
थेवब्लाबो गोदोनि सोहोर आरो दानि सो होर बेवहाय गोबां सोलायनाया फैबावबाय।
औ
ओ गोदोनि सोहोर होननानै बुङोब्ला जोंङो नांगौखिनि जोंहा बेवहाय मा होनना बुङो ओ मटर गारि जेरै दावबायनाय हा न्थामेला बेबायदिनो मोजां मोजां ओ गिदिर-गिदिर लामा
औ
बेफोरो गोदोनि सोहोरनि जा सममोन बेयावहाय एसे खममोन आरोखि।
औ औ
औ नांगौबायदि जोंहा मा होनना बुंगोन एर'प्लेन जा जोंहा बिरखं बेबायदि बेबस्था आरो जाहाज जोंहाय रेलगारिनि बेब'स्था आरो जा बास बायदिसिना जोंहा मटर गारिनि बेब'स्थाया गोदोनि जा सोहोराव एसे खममोन
औ औ
नाथाय दानि जुगाव जा एबा दानि जा सोहोर बेवहाय नायनो थाङोब्लाथ' जोंहा नांनायनिख्रुइबो बांसिन जोंङो नुनो थाङो आरोखि जोंहा मटर गारियानो जा जोंहा बिरखं बायदि दिङायानो जा आरो बेनि सायाव जोंहा बिदिनो रेलगारियानो जा जोंहा मा थोजासे जाबाय आरोखि नैबे जुगाव आरो गोदोनि सोहोराव जा लामाफोरनि जा राहा बेफोरो एसे खममोन आरो माखासे मानि बिजों जोंहा थोंजों सौहैनाय बेबायदि मा होनना बुंगोन ओ लामाफोरा जोंहा बेबायदि राहाया गैयामोन नाथाय दानि जुगावथ' जोंहा मा होनना बुंगोन बिदिनो ससे-ससे लामाब्लाबो आरो खायलें खुयलें बेबायदिनो माखासे भिथोरा लामाफोरबाबो बेफोरो जोबोद मोजां जाबोबाय आरो।
औ औ औ
मा होनना बुंङो बेखौ दावगानाय जाबाय आरो देभलप जाबाय औ जोंहा नांगौ बायदियै हाइवे बेबायदिनो फैबाय। आरो माखासे मानि सोहोराव जोंहा मा होनना बुंगोन टाउनफोराव बैनिफ्राय बै फारसेथिं लामा बारनो थाखाय जोंहा मा फैखो होननानै बुङोब्ला अभार ब्रिज फैबाय बेबायदिनो माखासे मानि बेफोर बेबस्थाया फैबाय आरो। आरो गोदोनि समावबो जोंहा नुयोमोन मा बायदिसिना कल कारखाना दारिमिन जोंनि जा दिहुनथाइनि थाखाय बै जारिमिनफोर दङमोन नाथाय नैबे समाव नै गोदान एबा दानि जुगनि सोहरारि बेवहाय माखासे मानि जोंहा थोजासे बिबांनि एबा नांनायनिख्रुइबो बांसिन कल कारखाना बेबायदिनो दारिमिन इन्डास्ट्रिस बेफोरो मा गोबां जानो ह
औ औ दासान्दि गोबां जानांगौ बाय आरो
औ औ नोंथां बुहुद गोबां जाबोबाय आरोखि अब्ला आं बेवहाय नोंथांनाव बेखौसो सोंनो सानो जे बे जा गोदोनि आरो दानि सोहोरनि जा सोलायनाय बेवहाय आबहावा गुबुंलेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो जे गोदोनि समाव माखासे मानि बिदिनो दारिमिनफोरा गैयामोन नालाय दानियाथ' गोबांसे मानानि दारिमिन बिदिनो फसंथानफोर गायसननाय जाबाय जोंनि दानि सोहोरफोराव बेवहाय आबहावायाव मा गोहोम गोग्लैदों? आरो माबायदि गुबुंले जानो हम बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायजागोन ना?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो जोंहा गोदोनि सोहोर आरोबा दानि सोहोर जोंहा बेखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जोंहा मा गोबां जों फारागथि बेखौ जोङो नुयो आरो दिनै
औ औ
औ जेरै जोंहा मोनफ्रोम बिथिङावनो जोङो गोदोनि आरो दानि जोंहा बिराद मा नुयो जोङो सोलायनायखौ नुयो आरो जोंहा नायनो थाङोमोनब्ला जोंहा गोदो गोदाय बा गोदोनि समावहाय जोंहा बांद्राय जोंहा फरायनायफोराबो एसे खममोन
औ
आरोबाव जोंहा खममोन लोगोसेनो जोंहा एसे रोंगौथियाबो खममोन नालाय
औ औ
बिनि थाखायनो जोंहा मा खायसे खामानिफोरखौ खौ जोङो थाब थाब मावनो हायामोन सिगां रोङामोन नालाय ओमफ्राय रोङैनि जाउनाव बैफोर खामानिखौ मावाखैमोन बेनि थाखाय माने गोदोनि सोहोरा एसे माबा डाउन जानानै जों मोनो खिन्थु दिनै दिनैनि सोहोर होननानै बुङोब्ला जोंहा मा नुयो गोबां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोबां जोङो आबहावा गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जेरै जोङो मारै माबायदि आबहावा गुब जादों जादों होनना बुङोबा जोङहा मा दिनैनिफ्राय गोदो जों जे सु सोलायबोनायखौ जों नुबाय सिंङा मास सोलायबोदों होनना बुङोब्ला जोंहा दिहुनथाइ गोहोमा जोंहा बांनायनिख्रुइ बांलांगासिनो औ दिहु दिहुनथाइ गोहोमा बांनाय लोगो लोगोनो जोंहा बे दिहुनथाइखौ दिहुननो थाखाय जोङो मा नांगौ जोंनो गिबियावनो जोङो गोदिर गिदिर जोंनो मा नांगौ कलकारखाना बायदि बायदि जोंनो गोदोर गोदाद रेमि नांगौ बेै गिदिर गिदिर दारिमिनफोरा मा जोंनि आबहावा बा जोंनि थासारिखौ मा खालामो गुबुंले खालामो बा जोंनि बारहावाखौ गाज्रि खालामो
औ औ
दा जोङो गोदोनिखौ जोङो नायनो थाङोमोनब्ला जोंहा बैफोर बैफोर जा दिहुनथाइ बे दिहुनथाइफोरा जोंहा खममोन बा जोङो नांगौ बायदि जोङो जोंहा मा दिहुननानै जों लानो हायामोन मामोन होनना बुङोब्ला जों गोदो बांद्राइ गलखारि खाना बेफोर बाइदि दिहुनथाइ जोंनाव गैयामोन लोगोसे जोंहा गोदो बांद्राइ मामोन जोंहा सुबुंमाहा फोरबो गैयामोन जायनि जहोनाव जोंहा मा जायगाफोरखौ जोंहा मा साफा खालामनानै जोङो लाखियोमोन आरो बा गोबां दंफां लाइफां आरिफोरा जोंहा गोबां दंमोन गोदो खिन्थु दिनै जोङो मा नायनो थाङोब्ला जोंहा दिनैनि जा थासारिया मा जालांदों जोंहा सुबुं माहारि बांबाय आ लोगोसेनो जोंहा बांद्राय कलकारखाना जाबाय दिहुनथाइा जोंहा बांबाय स' बैफोर जाहोननि थाखायनो जोंहा मा दिनै आबहावा जों गुबुंले जानायखौ नुदों आरो बा
औ नोंथां